औ आंहानि मा खालामदों नोंथाङा
औ आं दायो जिरायनानै दं ओरैनो मोनाबिलि सम नालाय
औ नोंथांजों आं दा बर'नि दामनाय दाननाय बिनाय आगजुफोरनि बागै एसे स बेलायनो सानदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना? जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनाय आगजुफोर जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ नोंथाङा बेफोरनि बागै नों थाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ जोङो खाम सिफुं जथा होनना बुंनानै बुङोब्लाथ बेयो जोंनि बर'नि मोनसे गुबै थादेरसा बेयो मोनसे दामजु जोंनि हारि आयदानि मोनसे दामजु बियो औ जोङो बे खौ बे खाम सिफुं बा सेरजा गैयाब्लानो जोंनि बे ओ बरनि हारिमु बियो बेरखांनाय बेरखांनाय नङा जोंनि बे हारिमु बरनि ओ सिफुं सेरजा ना आ आरो गाननाय जोमनाय जि जानाय लोंनाय बेखौ लाफानायसो जोंनि मोनसे हारिमु जायो नङा होमबा बेनिखायनो हारिमुनि जोंनि नाथायबो मोनसे जोंनि हारिमुनि थादेरसा नांथारगौ जायो बे खाम सिफुंखौ जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो ओ बाहायबो मोनसे दामजु जोंनि मोनसे दामजु ओ बेनिखायनो जोङो बे खाम सिफुं सेरजाखौ जोङो जेब्लायबो जोंनि बैसागु रंजालि फालिनायाव बा जोङो बायदिसिना जोंनि फोरबो होनाय जोंनि जि फोरबो होनाय बा फुजा होनाय बेयाव जोङो आरज खालामनाय ना जोंनि ओ इसोरखौ सिबिनाय बेवहाय जोङो सिफुंखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिखायनो गोदो जों बेखौ बाहायबोदों आरो दिनैसिमहालासिबो जोङो बे खाम सिफुं सेरजा बेखौ जोङो बाहायबोगासिनो दङ आरो जोङो खाम खौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जों बानायनाय जायो जेरै हाय जोङो ओ मिथिंगानि दंफां सि मा होनो बेखौ सोमलि दंफांनिफ्रायबो जों बानायनो हायो आरो जों मान्दार दंफांनिफ्राय जों जाय दंफाङा ओ सासे रेजें जायो बे दं जोङो खाम बेफोरबायदि बाहायनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो सेरजा, सेरजाखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो बानायो ओ बेफोरबायदिनो मान्दार दं बेनिफ्राय बानायनो हायो साबसिनथार जोंनि सेरजा, सेरजानि साबसिनथार होनो बानायनाय जायो जों सिजौ दंफांनि ओमफ्राय जोङो बे सेरजाखौ बानायनाय जायो आरो। दा जों सिफुंखौ। सिफुंखौथ जोङो मिथिंगानिफ्राय बानायो बेखौबो जों औवाजों बेफोरबायदिनिफ्राय जों बानायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो खाम बानायनो थाखाय जोङो जोंहा जोङो मान्दार बा सोमलि बेफोरबायदि बानायनाय जायो बेखौ जोङो ओ दंफांखौ जोङो दानफायनानै बेनिफ्राय जोङो बेखौ जोङो थुख्रा थुख्रा हासनानै जोंनि खामनि जखाखौ लानानै जोङो बानायनाय जायो आरो। जोङो बे खाम बानायनाय समाव माखासे ओम माखासे जोङो जगरनि गोनांथि जायो बेयो बेखौ जोङो बानायनो थाखाय जोङो बेवहाय ओ जोङो ओ ओ जुनारनि बिगुर बाहायनाय जायो जों बेवहाय जुनारनि बिगुर बाहायनाय जोङो बेखौ खामखौ बानायनाय जायो आरो जोङो दिरुं दिरुं बानाय दिरुं नांगौ जायो जोंनो जों जायखौ होनो हायो। बा जोङो जुनारनि बिगुरखौबो होनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो जुनारनि बिगुरजोंनोबो जोङो बे खामखौ बानाय जायो आरो। बे खामा जाबाय जोंनि बर' हारि हारिनि मोनसे नेर्सोन बा सिनायथि आरो। बे गैयाब्लानो जोंनि बर'नि जि हारिमु बा मोसानाय बेयो जोंनिया ओ जाया आरो। बेनिखायनो जों बेखौ नांगौ। नांथारगोै आरो गोनांथिथार। आरो सिफुं बे सिफुंखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो जोङो मिथिंगानिफ्राय बानायो बेखौ औवा बा औवा रायदों बेनिफ्राय जोंनि जि गामि ओनसोलफोराव मोननाय बेनिफ्रायनो बानायनाय जायो जोङो औवाखौ खौ नायनानै जोङो बानायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोंनि बेस्ट सिफुंनि गुदुङा जोंनिया बर'नि सिफुंनि गुदुङा जोंनिया गुदुंबा जोङो ओ गिबियाव जोङो ओ बे गुदुंबाया जोंनि ओरैहाय मोनसे गुदुंखौ जोङो बार बार सोहरनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो आरो मोननै गुदुंखौ जोङो मोनब्रै गुदुंखौ जोङो आखाइ आखाइजों हमथेनो थाखाय बा जोङो बेखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो। ओ बिदिनो जोङो ओ सिफुं सिफुंखौ जोङो जोंनि सुबुंफोराबो जों बे सिफुंखौ ओ बानायनो हायो बेनिफ्राय ओ जि हाजोआव मोननाय जोंनि औवा बेनिफ्राय जों बानायनाय जायो। बे सा सिनथारै जायो मानो होनबा जोङो सिफुं बानायनो थाखाय जे सिफुंनि जि आ गुदुं बे गुदुङा एसे गुवार जानांगोन आरो जि बिनि औवानि जि मोदोम बाहागोआ एसे गोबा जानांगोन। अब्लानिया जोंनि सिफुङा साबसिन जायो आरो। बे सिफुंनि देंखोआ साबसिन जायो। औ बेनिफ्राय सेरजाखौबो जों बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो सिसु दंफांनिफ्राय जों सेरजाखौ बानायनाय जायो बिदिनो जोङो ओ सिजौखौ बे दं फांखौ जोङो ओ थुख्रा थुख्रा खालामनानै हासनानै जोङो बेखौ गिबियाव जोङो बिदिनो माखासे जगर लानानै जोङो बेखौ दानखनाय जायो आरो दानखनानै बि बिदिनो सेरजानि महर होयो बेनिफ्राय बेवहाय जोंहा सेरजायाव जोंहा आ बिनि ओ जि दिरुं ओ होनना बुङो जों बेखौ बे बेखौ जोङो स्ट्रिंबो होनना बुङो बेखौ जोङो बे सेरजानिया जोंनिया मोनब्रै थायो आरोना मोनब्रै आ बिदि आरो बेनि फ्राय जोङो बेखौ ओ दिरुं ओ मानिफ्राय बानायनाय जायोमोनथाय बे दिरुंखौ जायखि जाया जोङो बिदि बाहायनानै जोङो बेखौ दामो आरो सेरजा देंखो होनना बुङोब्ला ओ जोबोर मिलौहाब देंखो ना जोङो सासे ओ सुबुंनि गोसोखौ जोङो बोगथाबनो हायो आरो सेरजानि देंखोजों। नङा होमबा बेफोरबायदिनो मोनसे गोनांथार। ओ गोनांथार खोथा। सेरजा आरो खा खाम सिफुं जथा बियो जोंनि बरनि मोनसे दोरोङारि दामजु। बेखौ जोङो जोंनि ओ ओ भारत हादरा। भारत हादरावनो जोङो बेखौ मोनसे बरनि सिनायथि होननानै जि आइटेक मोनबाय जोङो बेखौ। जोंङो बिदिनो। ओ बरनि सिनायथि हिसाबै जोङो जि आइ टेक मोननो हाबाय आरो। दा नोंथाङा बे। औ।
खो खोनादोंना नोंथां। बेनिफ्राय बे दाम। दामग्रा आगजुफोरखौ। माबे माबे फोर्बोआव। बाहायनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
मानो हाया जानो? जोङो बे दामजुफोर खौ जोङो ओ जि जोंनि दोरोङारि मोसानाय ओ बागु गुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय ओ जोङो बेफोराव बे दामजुफोरखौ जों बाहायनाय जायो। जोंनि खेराया जोंनि मोनसे से ओ बर'नि ओ मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ दोरोङारि मोसानाय जोंनि मोनसे। खेेराइ आरो बागु गुरुमबा। बे बागुरुम्बाया जोंनि मोनसे ओ बर'नि गुबै मोनसे मोसानाय दिन्थिफुंनाय आरो मोनसे थादेरसा बि जोंनि। बागुरुमबा बेफोरो ओमफ्राय जोङो बेखौ जोङो जोंनि जे आरज खालामनाय। इसोर भगबानखौ सिबिनाय समाव जोङो बेखौ आर'ज गाबनो थाखाय जोङो खाम आरो सिफुं, सेरजा बेखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जे जोंनि ओ रंजानाय जि रंजालि बैसागु बेफोराव जों बेखौ बाहायनाय जायो। खाम सिफुं गैयाब्लानो जोंनि रंजानाया जोंनिया जायानो आरो। ओंखायनो जोङो बेफोरबायदिहाय जोङो औ। बाहायनाय जायो आरो। दा नोंसोरनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि ओ खाम, सि फुं, सेरजा बेखौ माब्रै बाहानाय जायो मायाव‌ बाहायो आरो जों माब्रै ओ मा बायदि दिहाय बानायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ हागोन नोंथां मानो हाया‌ जा नो? जोंनि हालामावहाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा खौ आर'ज बाथौ फुजिनायाव आरज गाबनायाव बाहाय हायो मोज मोसानाय बैसोरो बैसागु मोसानाय। बेफोरबायदि फोरबोआव बाहायो। बेनिफ्राय
ओम जोंह जोंनि हालामाव जेरै मायबा मोनसे फांसन फोर माबाफोर जाबाथाय बेफोरावहाय मोसानायावहाय जेरै खुगा मेथाइ मोसानाय बेफोरावहाय खामखौ सेरजा सिफुंखौ दाम अनानै मोसा मोस थायो।
मोसायो औ नंगौ।
औ औ
दा ओ बे ओ खाम नोंथाङा बुंबाय खामखौ जोङो खाम आरो सिफुंखौ बेफ ओ गाजा गोमजायै ओ दामनानै जों मोसायो आरो ना। जोंनि जि बैसा रंजालि बैसो सागु फालिनाय। बे रंजालि बैसागु फालिनाया जो जागायनिफ्राय लानानै जोब खाम सिफुं से बेजोंनो ओ जोबलाङो आरो नङा होमबा। बेनिखायनो बेयो जों गुबै थादसा आरो न। बेखौ जोंनो नांथारगौ आरो ओ जोङो बेखौ ओज जोंनि फैबाय थानाय जोंनि इयुन समहालागे जों बेखौ ओ बाहायबायथा बाहायबाय थागोन आरो नङा होमबा ओम। गोदो गोदायनो जों बेखौ बाहायबोखादों जिहेथु जों दासिमबो बेखौनो बाहायनानै ओ सोलिबोगासिनो दं आरो
औ नंगौ।
ओ
मानो होनना बुङोब्ला बेथ बेखौ जोङो खाम सिफुं सेरजा दरथाखौ गारनो हा हायि जोंनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय
औ औ
बेनिखायनो जों बेखौ गारनो हाया औ
औ नंगौ बेखिनि रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला जोङो खाम सिफुं जोंनि बरनि दोरोङारि दोरोङारि दामनाय देनायनि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंबो साबायखर बावहरनो बावहरबाय नोंथां जों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां गियानबो बु बुथुमना मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला हे